नोंथाङा औ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसेस'आवनो होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावराय नो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथां। औ ओ नों थां बिदिब्ला जोंना दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो लोगोफोरजों दावबायनाय बा फरायसालिजों दावबायनाय जेरैहाय जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों बा फेमिलिफोरजोंहाय दावबायनाय बेबायदिनो जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि दं आरोना नोंथां बिनि अनगायै जोङो जेरैहाय ओ थाबाय नायजों थाबायनानै दावबायनाय बा जोङो गारि मथरजों दावबायनाय ट्रेनजों दावबायनाय जोङो गोजौनि उरां जाहासफोरजों दावबायनाय बेफोरबायदि दावबायनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो खाथि खालायाव थानाय जायगाफोराव थाङोब्ला जोंनि माइन्द आ प्रेस जायो आरोना नोंथां ओ बेबाय बिदिनोहाय जेरैहाय जोङो द दसे जायगायाव थांनानै गुबुन दाबसे जायगानि बागै जेरैहाय जोङो मोनथिनो ओ मोनो आरोना नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जेरैहाय जोंनि बि टि सि ओनसोलावनो थानाय गोबां दावबायनाय जायगाफोर दङ आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जेरै जोंना मानास नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बायदिसिना नेसनेल पार्क दङ आरोना नोंथां बेफोरबायदि जोङो जायगायाव थाङोब्ला जोङो जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आर नोंथां जेरैहाय जोंना दा जोंनि खाथियावनो दोङो जे मोनसे मानास नेसनेल पार्क होनो बेयाव थाङोब्लाबो जोंना गोसोफोरा जोबो गोज जोननाय मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो जोंनि साननाय हनाय फोरा जोबोद मोजां जायो। बेफोरबायदि फ्रेस जायगाफोराव थाङोब्ला बेयाव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे बेनि मिथिंगा नि महर बा जोङो बेनि जिब जुनार बा फोराव मा मा जिनिस थायो बेफोरनि बागै जोङो गोबां नलेजफोर मोननो हायो आरोना नोंथां दावबायनि नि गेजेरजों। बेनि अनगायैबो जोङो दा जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जेरैहाय पिकनिक स्पट जायगा जेरै स दारागाव बेफोरबायदि जायगाफोरावबो आङो जोबोद दावबायनो थांखांबाय आरोना नोंथां‌। बेनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां बाथ्रा एबा मिथिनो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बेनि समायना नुथाइखौ नायनानैहाय जोङो गावनि रेबथुम बिजाब बा डायरिफोरावहाय लिरथुमनानै दोननो हायो आरोना नोंथां जे जोङो बेयाव थांनानै मा मा नुखो म मा सोलोंनो हाखो बेनि बागैहाय जोङो बेफोरनि मिथिंगानि मुवा बा मा मा नुबोनाय बेफोरनि बागै जोङो सोलायनो हायो आरोना नोंथां। ओ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनोबो मोनो बा जोङो सोलोंनोबो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बेबायदिनोहाय जों खाथिनिनो हादो ओ भुटान बा अरणाचल बे बादिसि जायगायाव थांनानैबो जोङो बेबायदिनो बिसोरनि ओ हारिनि बागै जोङो मोनथिनो हायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो ओ भुटान हादोरावनो जोङो थाङोबोला बिसोरो माबोरैहाय थायो बा बिसोरो माबायदिहाय सोलोंथाइ बिथिङाव बिसोरना माबायदि बा बिसोरो माबायदि जानाय लोंनाय जायो बा बिसोरो जोंनि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बिसोरनि जायगायाव थाङोब्ला बिसोरो माबायदि जो जोंखौ सनमान बा केयार खालामो बेफोरनि बागै जोङो मिथिनाय बा बेफोर बिसोरनि बागै जोङो मा मा बिसोरो जायो बा मा मा ड्रेस गानो बा बिसोरनि ओ जायगाफोराहाय माबायदि सम मोजाङै लाखियो ना लाखिया बेफोरखौ जोङो सोलोंना फैनानैहाय गावनि जायगाफोरखौबो जोङो मोजां खालामफैनो हायो आरोना नों थां। ओ बेनि गेजेरजोंनो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ थ्रा सोलोंनो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि निनो ओ बि टि सि ओनसोलावनो जोङो दावबायग्रोनानै लानांगोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों बे फोरनि जायगाखौ दावबायोबा सो जोंनाव जेरैहाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय ओ जोंनियाव सोङोबोला जेरै नोंसोरनि ओनसोलफोरावहाय मा मा दावबायग्रा जाया दङो होनोब्ला जोङो जाहाथे जोङो बुं नो हायो जे जोंनि जायगायाव उमुग तुमुग ओ दावबाय ग्रा जायगा दोङो जेरैहाय जोंना मानास नेसनेल पार्क अरां नेसनेल पार्क बा जोङो बेबायदिनोहाय गोबां दावबायग्रा जायगा दङ आरो ना नोंथां। ओ दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मा मा सोलोंनो मोन नो बा मा मा सोलोंनो हायो बेनि बागै आंनो फनैसो फोरमाय होनो हागोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां। अब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां। औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो दावबायनांगौ गुवार नांथां माने दावबायनाय माने मोनसे एक्सपिरियेन्स माने मिथिफे
औ।
बे बाथ्राखाय जेनेबा जोङो जेनेबा आङो मानास हाग्रामानि बागैनो बुंसै नोंथां जेनेबा जोंनि हारिमायारि गं थसेआरि गान्दा बेखौ गोबां मानसियानो मिथियाबो जानो हागौमोन नोंथां। नाथाय बेखौ जोङो मानास हाग्रामा पार्क जायखौ जों नेसने नेेल पार्कबो होनो नोंथां औ बेयाव जोङो थांनानै बेखौ नायनानै बेनि बागै एब्ला नङाब्ला बेनि अनगायै गुबुन गुबुन मा मा जुनार दङ बेनि बायदिसिना बेनि गासै माबाफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बिब्दिनो बिनि साखाथियाव थानाय ओनसोलनि जेनेबा सुबुंफोरनि जेनेबा थानाय जानाय बायदि हारिमु बायदिखौबो जोङो गोबां मिथिनो मोनो आं आरोना नोंथां औ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जि जोङो बि टि सि नि खाथि खालानिखो गथाइ मिथि ग्रोनांगौ होननाया बे थारैनो नंगौ नोंथां मानो होनब्ला जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनायनि सिगां गावनि खाथि थि खालायाव थानाय एबा खाथि खालानि ओनसोलाव थानाय दावबायारि जायगाफोर बायदिखौ जोङो मिथि ग्रोना लानाया मोजां आरो ना नोंथां औ जेराव जोङो गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै जे औ गुबुन जेब्ला दावबायारिफोरा जोंनाव सोंगोन अब्ला जों बिसोरनो फारि फारि खिथानो हानायनि आरो नोंथां औ बेबायदिनो आं भुटान हा दोरनि बागैनो बुंसिनो नोंथां भुटान हादराव जों थांनायनि सिगां जोङो मोनसे गेट मोनग्रोयो बे गेटाव जोङो टिकेट दाननांगौ आरोना नोंथां आरो बे टिकेटखौ जोङो मोजाङै जोथोनै लाखिनांगौ मानो होनोब्ला जोङो बे टिकेटखौ जोङो फाइनेलाव आरोबाव फिन खेब खबसेयाव बिसोरनो होफिननांगौ जायो । औ मानोना बे टिकेटआ बिसोरनि मोनसे नियम खान्थिनि मोनसे फोरमान बिलाइया आरोना नोंथां जायखौ जोङो होआबालानो जुदि जोङो बे भुटान हादरखौ जुदि जोङो नागारनानै एबा फायफिनोब्ला न'आव जोंनि मुङाव जानाय मोनसे जि फारिलाइ बेयाव जोंहा गोबां रां एबा जुरि जुरिमानाबो नांना थायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जों बे टिकिट एबा मोनसे खाखोर बिलाइखौ जों होबोआबा जोङो बेयाव गोबां जेंनाबो जानो हागौ औ बेबायदिनो थिग जोङो बबे जायगायाव एबा बबे दावबायारि जायगायाव मा मा माबा दं एबा मा मा फोरमान बिलाइ नङाब्ला मायावबा मायबा मोनसे फोर जाथाय जानाय बायदि बेफोरनि बागै जों गोबां बा बाथ्रा मिथिनो मोनो आरोना नोंथां औ अब्ला नोंथाङाबो आरोबाव एसेफोर एसे फोरमायबावना होनो हागो
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथां बुंनाय गासै सैबो बाथ्राफोरानो सैथो नोंथां ओ बेनि बागै आङो नोंथांनोबो फंनैसो फोरमायना होबावनोसै नोंथां जेरै जोङो ओ जिउआवहाय ओ दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जेरावबो दावबायनो थाङा बोला जोङो न'आवनो थायोबोला जेरैहाय जोङो गुबुन दाब ओ जायगानि सोमोन्दै सोमोन्दै जोङो जेबोखौनो मोनथियाबोला जोङो गावखौनो गाव जोबोद जाम्बा होननानै सान ना लानांगोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जेरै जोङो फरायसालिनिफ्रायबो ओ बेबाय बिदिनो जोङो सोलोंथाइ बिथिंनिफ्रायबो दावबायनो लाङो आ नोंथां मानो होनोब्ला जेब्लाना जोङो ओ फरायसालिफोरावहाय गो बोथोर सफैगोन बा जोङो बेबायदिनो दिसेम्बर दानफोरावहाय जोंनिया ओ दावबायनो लां ङो आरोना गोबां फरायसालिफोरावनो जोङो दावबायनो लाङो जाहाथे बेफोर ओ फराय फरायसाफोरा बोसोरसे ओ फोरोंनायनि गेजेरजों बा बेबायदि ओ फरायबाय थानायनायनि गेजेरजोंनो गावनि माइन्दफोरखौहाय फ्रेश खालामहैनो थाखाय जोङो दाबसे जायगायावहाय लानानै थांनाय जायो जेरैहाय जोङो बेबायदिनो मिथिंगायारि नुथाय जायगा जेरै मानास हाग्रामायानो हो नेसनेल पार्क बा जोङो अरां नेसनेल पार्कनो होन बेबायदि जायगायावहाय जोङो लानानै थांनाय जायो आरोना फरायसाफोरखौहाय मानो होनोब्ला जेरैहाय फरायसाफोरा सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनानैहाय फरायनाय लिरनाय बेफोरनि बागैल' मोनथिना या जाया मानो होनोब्ला जोङो मेगनजों नुनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जोङो नुनानै गावनो नुनानैहाय मोन्थिनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां मानो होनो ब्ला जोङो बेबायदि मेगनजों ओ नुनानै दावबायोब्लासो जोबोद गावनि गोसोआव गोसो थायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो बेयाव मा मा नुदोंं बेनि बागैहाय जोङो गो गोबां मोनथिनो मोनो बा जोङो बेनि अनगायैबो जोंना माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर दं आरो ना जों दा जेरैहाय जोंनि बर'निनो बायखोन्दा नेेरसोन जेरै डिमापुर बेफोरबायदि जाय गायाव थाङोबोला जोंनिया जोबोद मोजां आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जेरैहाय गोदो दिमाफुराव सोर राजाया रायजो खुंदोंमोन बा बेखौ माबोरैहाय दिमाफोर मुं मोनदोंमोन बे नि बागै जों बे जायगायाव थाङोब्ला गोबां बेनि बागै मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां, बेनि थाखाय नो जोंना दावबायनाया जिउ दा नायावहाय जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदि गोजान गोजान दावबायावबो दावबायनो थांनायाबो जोंना जोबोद गोनांथार आरोहाय जेरै जोङो इण्डियानि माखासे गोदोर गोदोर जायगा बेफोराव जोङो थांनायाबो जोबोद मोजां आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो इंलेण्ड चाइना बा आमेरिका बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो थांनानैहाय गोबां सोलों नो हायो आरोना नोंथा बा जोङो बेफोर जायगानि बागै मोनथिनानैहाय जोङो गाव खौनो जोबोद गोग्गानाय खालामनो हायो आरोना नोंथां। औ थारैनो नोंथां बि दिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सामरायनो मोननानै जोबोद गो जोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय थांबाय नोंथांनिसिम। आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथि जेब्ला मिथियै बा थ्राखौ आंबो गोबां मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां। औ औ गोजोनथों नोंथां।